हेल'
औ नोंथां
दायो मानि सायाव रायलायनो ओ खोनादों
औ खोना दा जोङो गोलोम बोथोरा आरो गोजां बोथोरनि सायाव एसे सावरायलायनो थांदों नामा नोंथांदों आं जेसे सावरायलायनो
औ दे
औ गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोरनि सायाव एसे सावारिनोसै आंनो बुंग्रोसै नोंथां जोंना गोलोम बोथोर बुङोबाथ' जोंहा गरम जायो नङा होनबा?
औ।
बिराद गरम जायो जोंहा थानो हाया एकदमबारे दुंहावनाय सानदुं गोसा नङा होमब्ला?
औ
गरम एकदमबारि
औ
दा नोंथांमोनखेबो बोथोरा जोबोर गरम जाबाय दंना?
औ।
दानियाथ' जोबोर गरम होलाय नङा ना होमबा।
नंगौ।
बेफोरनि जाहोनफोरा मानि थाखाय जादों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
बेफोरो मानि थाखाय जादों माने आं
दामाने दा सान्दै बिफां- लाइफां आबो खम जालांबाय नङा होमबा? जोंहा बैफोर बिफां- लाइफां दाननायनिफ्रायबो जादों होनना सानो आरो माने आं नोंथां।
औ।
जायफोर बिफां -लाइफांफोरासो जोंखौ मोजां मा खालामनो होमबा? मोजां बारहावा होयो अक्सिजेन होयो जोंनि मिथिंगाखौ मोजां खालामो सोमखोर समायना दा बिफां -लाइफां दाननाय जाउनावबो जादों। बिदिनो आरो गोबां -गोबां रोखोम दं।
औ
दा जोंहा गरम बोथोर होनब्लाथ' जों जोबोर बायोलै आं गरम बोथोर
औ बायो दा।
मोजां मोनो नामा गरम बोथोरखौ?
मोजां मोना बांद्राय
गरम जायोना अफार
औ औ दा गोजां बोथोर होनोबाथ' आरो आं मोजां मोनो एसे गोल- गोजां बोथोराव।
औ
उम गोजां बोथोराव मा
ख्रानाय
दुुगैनायानोसै आरो ना?
जोंआ गोजां बोथोर होनबाथाय जों गानफब जोमफ फब थानो हायो गस्ला जन्था
औ
फि बायदि इफोरनि गो गरम गस्ला गानना जों थानो हायो थानो हायो आरो माने
औ
गोजां बोथोराव जोङो अर साय-सायोमोन गोदो दाबो सायो। जोंफोर नोंस्रा ओ सायो ना?
औ सायो।
ओ जोंहा गोदो ज' ज' जिरायलायनानै अर सायनाय
औ
बेफोरबायदिमोन आरो गोदो दा एसेबां बारा एसे सायनायखौ आं नुनो मोनला माने दाबा ए खम जाबाय उम
ना
औ गोदोनि दिनाव अर अर सायनानै आबै आबौमोनास सल'बाथा खोथालायनाय बेफोरबायदि जुगमोन आरो गोदो नोङा ओमबा? दा जों बै फोर जुगा गैला दानिया होफ गथ'फोरा अर सायला ओ न'आव‌ ओन उन्दुनासो थायो कम्बल जोमनानै मबाइल नायबाय थानाय। दा इफोरबायदि उम आरो आथिं आख खै गावो होनदो।
औ गावो ओनो होनो दा
उम गोजां बोथोरबाथाय आरो दुगैनो बायोना थान्दा जायो गोब्राब।
औ बायो दा गोजां बोथोरबाबो दुगैनो। बायो आरो गरम बोथोरबाबो। बायो।
औ ओरैनो गरम बोथोरबाथाय कारेन्टफोरा नोंथांमोननि जा दिस्टार्ब होगोना होआ?
दिस्तार्ब होआ होनायालाय। नोंसिनिथिं
जोंनिथिंजाय होयो गेजेर गेजेर थांबाय थायो नङाना बेनिफ्राय गिसिबसो सिबनो गोनां जायो।
अ थांनाया एसे एसे खम आरोना जोंनिथि।
औ। जोंनिखिजा एसे मोजां होमब्ला। जोंनिखिजा थांबाय थायो दिस ताब होयो माने गरम जोंहा जा थानो हाया लाइन थांबा जि रागा जाखायो।
औ लाइन जोंथिंबो दसे थांबालाय जोंबो उफाय गैया गिसिब सिबनांगौ जायो।
होम।
होम।
मालाबा आरो अखा होबानो आरो कारेन्ट थांनाय जायो आरो।
हाबाङा आरोना।
औ। अखा होबाथाय कारेनानो थाया बिराद माबालै रागो जायो आं।
औ थायाथ'।
जोंहा दाबावोयैबो गैबाङामोन दासो फुल जाबाय फैनानै
ए जों थिंलाय दंगासिनो दहाय मरनिंयावहाय अखा हादोंमोनना बेयाव गैयामोन आरो।
ओ।
फुङावहाय
दा उम। बिदिनो खायसेनि खसे कारेन्ट फोरगार खायसे गैयाब्लाबो बिराद प्रब्लेम जायो नङा होमब्ला गोदो जोंहा कारेन्ट गैयामोन जोंहा नङा होमब्ला नोंथां?
औ।
जोंहा कारेन्ट होननाय गैयामोन जों साथिजोंनो लेखा फरायोमोन गोदोनि दिनाव। नङा होमबा जों कारेन्ट कारेन्टजोंनो लेखा फरायनाय बिदिनो कारेन लेम्प साथि औ कारेन्टजों होनो साथिजों। नङा खेरानसि थाव जों सत खिजों लेमजों बेसोरजोंसो जोङो। औ कारेन्ट गैयामोन नालाय। दा नै कारेन्टसो नांगौ जोंनो, जों साथिनि माने जोंनायखौनो जों बारासि मोजां मोनला। नङ होमब्ला पहर नुला बारा औ।
नुला दा
औ। दा जोंनो बराराद्राय जाब पहर थाबाय नालाय स्रङाव थाबाय नालाय, लाइननि कारेन्टनिों साथिनि जोंनायखौ खु द बारा एसेै माबानो हाला। न नङाब्ला जों गोदो एसेबां स्रां स्रां नुयोमोन नङाम प्लास साथिखो साथि नो, साथि गंसेखौनो जोङो ओंखाम जायोमोन। साथि लगायनानै गाससिबो नङा होमब्ला? लेम लगायनानै
औ।
दा बैफोर गैला।
गैला।
माने मेगन पावाराबो एसे माबा जालांबाय नामा लाइनखौ मोनै मोनै कारेन्टखौ मोनै मोनै। बाथि।
बाथि ना बाथि।
बाटि होना बाटि मिथिला।
औ साथि होनो जों। एक्स' साथि बाद
बाथि।
अ बाथि।
औ। साखि बथि
होना खौ आलारि बाथि होनो नामा? आरो बैयो। उम आलारि बा उम
नोंसोर दे
बेखौनो होनो औ
औ
ओरैनो नोंथाङा मा खालामबाय दं दालाय
ए दं जिरायनानै
ए अमाफोर फैयोना नोंथाङा अमाफोर फियोना
अमाखौथ' आं फिया आं फिया
ए गामिफोराव फियोना फिया
फियो गामियाव माने न'आव फियो माने आं लायाखै आं लाया आरोना
ए
औ
अ न'आव फियो नोंलाया
औ
ए एदिस'
औ
बोरमाफोरलाय
दङ
ए खैता
हा
बोरमाया खैथासो दं ओरैनो
ओरैनो दायो ओरैनो दायो। माथामल'सो दं।
ए
औ माबा बिदिनो माबानानै थैबाय आरो ना एम्फौ नांनानै मासे बिमाया।
ए
औ
ओ ओ
औ
आंनाबो बिदिनो जालांनायखाय आं ओइ लाया फियासैलै
औ औ उम
फानहरगारदों आंबो।
औ
बानानै दा ला फिननो सानदोंमोन आंबो गो
ओं
दा दैलांबायब्लासो लानांसिगौ र' दैज्लांबाव एसे खस्थ' जायो नङा होनबा? सामलायनो बोरमाफोराबो आरो है अखा एसे अखा हाबानो खारबोबाय थायो न'आव
औ
अखा सि जानो हायाना बोरमाफ्रा।
हाया।
उम लोगो लोगो अखा एसे थाइफ्रिबानो गैला न'आव खारना थाफैबाय।
औ।
आरो बिलाइ नागिरना होनांगौ। गाबबाय थायो। मानसिया थांलाय फैनाय जाबानो नायदावबाय थायो। नोङा होमबा? ओरै थांलाय ओरै थांलाय खावब्ला खावब्ला नाहरबाय थायो।
औ।
बिलाइ नागिरना होनांगोन आरो
औ।
दा नोंसाबो नागिरना होदोंना नामा बिलाय
ओ दायो नागिरथ'वाखै। नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दङो नै जिरायना दंबाय दं।
औ।
अखा बोथोर नालाय। नै अखायानो हाया हाहां जागासिनो आरोबाव
औ
थाइफ्रिहां थाइफ्रिहां जागासिनो दं एसे एसे थोबफा थोबफि थाइफ्रिदो
जोंथिंबो बिदिनो जागासिनो बोथोरा दायो।
ओ दे होमब्लाय
औ
दे दोनलायनोसै नामा दे